हेल'
औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा नोंथां ओ नोंथाङा फ्रि दङब्ला।
औ
औ दा आं नोंथांजों माने ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांजों कल खालामनाय जादों। आरोना दा नोंथां जोङो गायनाय फुनायनि सायाव माखासे खोथा रायलायनिसै। नामा औ दा जोङो बेफोरखौहाय माने जोङो मा बोथोरावहाय मा आबाद मावो बेनि सा सायाव एसे सावरायनोसै दा औ दा जोङो गायनाय फुनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बांसिनानो ओ जेनेबा बर' सुबुंफोराहाय माने दैज्लां बोथोराव जोंहा माइ आबादखौ बांसिन मावनायखौनो जों नुनो मोनो आरोना। दा बेफोरबायदिनो जोंहा बोथोर लायै बोथोर माने आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो। जिहेथु जोंहा मेसें बोथोर आरो ओ बिदिनो दैज्लां बोथोर जोंहा मोननै दङ बोथोरा जिहेथु जोङो बेफोराव माने गुबुन गुबुन ओ आबादफोरखौ मावनाय जायो मानो होनोब्ला जोंहा माखासे ओ आबादफोरा माने दैज्लां बो थोराव जाया आरो माखासे आबादफोर हायो जों जेनेबा जोंना ओ बिदिनो मेसें बोथोराव जाया आरो दा बिनि थाखाय जों माने बोथोर लायै बोथोर आबादफोरखौ मावो आरो बासि बासि ए दा जोङो बिदिनो माइ आबादखौ जोंहा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने मोनसे आंगो माने आबाद हिसाबै जोङो लाबोनाय जायो मानो होनोब्ला जोंहा थांना थानायाव जानो थाखाय जोंहा बे माइ आबादानो जेनेबा गोनांथार जोंहा माने बे माइनिफ्राय माने जोंहा माइरंखौनो जोंहा संनानै जायो। जिेथु जोङो बेखौहाय माबायदि मावो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावहाय बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय माखासे खोथियानि गोनांथि जायो दा खोथियाखौ जोङो माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो बे बेखौहाय गिबियाव जोङो माइलि जोंहा सिगां समफोरावनो जोंहा दोनखानाय जायो आरो बेखौहाय दा जोङो बेखौहाय मालिखौ जोङो सानसे बा साननै जोङो दैयाव सोमनानै दोनग्रोनाय जायो बेखौ बस्थासे बा बस्थानै औ बेनि उनाव उनावहाय जोङो बेखौहाय बोखांनाय जायो आरो हटसेपाव हरनायनि उनावहाय दा बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय न'फोरावहाय जोङो बा जों खामसालिफोरावहाय लखबनानै बेफोरखौ हायाव लखबनानै जोङो थालिर बिलाइफोरजों बा जों प्लास्टिकफोरजों खाबनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जेब्ला बेयो गाजा बेरो जेनेबा बेयो जेनेबा औ बे रोदा ओंखारो आरो जेब्ला बियो अब्ला जोङो बेखौहाय माने दुब्लियाव जोङो दब्लायसे बा दब्लायनाय जोङो बा एसे बिदिनो गोबां जिखिनि जोंनो जेनेबा जोंहा बेसेबां बुरजा हा दङ जेनेबा जों बेसेबां गायगोन जोङो बेखौ नायनानैहाय जोङो बेखौ खोथियाफोरखौ फोननाय जायो आरो। जिहेथु बेखौहाय जोङो मोजाङै हालेवनानै जोङो बेखौहाय दुब्लिखौ मोजाङै बानायनानैहाय जोङो फोनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ फोखांनायनि उनावहाय जोंहा बिदिनो माखासे सम दोननानै मास मोननै बा जोङो देर माससो बिसोरनि समावहाय जोङो बे खोथियाखौ जोङो फुजानाय जायो आरो दा बे ओ औ दा बेखौ जोङो फुनायनि उनाव जोङो माखासे जोंहा हानि गोनांथि जायो बेखौ मानो होनोब्ला जोंहा गायफिननांगौ जानानै फैयो दा बेनि थाखाय जोङो हाफोरखौाय गिबियाव जोङो हालेवगोरनानै लानाय जायो आरो। गायनि सिगां बे खोथियाफोरखौ फुयैनि सिगां जों हालेवगोरनानै लायो। दा जों हालेवनाया जोङो। गिबियावहाय जोङो खारायगारनानै लायो बिनि उनावहाय जोङो गथिखाय हालेवो आरो साननैसो थानायनि उनावहाय बेखौ जोङो सामाोननाय होननानै बुङो नामा? दा आरो बेनि उनावहाय जोङो थामथि जेब्ला जोङो गायगोन। अब्ला जोङो थामथि हालौवो औ। दा बिनि उनावहाय जोङो बै खोथियाखौ फुनानैहाय जोङो खाथुमना लाबोनानैहाय जोङो बेयावनो गायनाय जायो आरो। बेखौहाय जोङो गोदोनि समाव माने जों दानि समावबो माने जोङो। आखाइजों गायनायखौनो जों नुनो मोनो आरो। नाथाय खायफा खायफा जायगाफोरावहाय माने आथिखालावहाय बिदिनो मेसिनारि फोरों गायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। नुनो मोनबाय आरो आरो बेफोरबायदिनो हालौवनायफोराबो गोदोनि समाव माने जोङो मोसौजोंनो जोङो नांगोलजों हालौवनाय जायोमोन। नाथाय दानि समावथ' माने जोंहा मोसौआरि बायदिसिनाफ्रा गैला मानो होनोब्ला दानि समाव जोंहा बेबायदिनो खानो थाखाय जायगा फोरबो गैला दा बिनि थाखाय जोङो माने मोसौ लानायखौ जोङो खमायलांनो हमबाय आरो। दा बैफोरनि जाउनाव माने मोसौफोरा गैला जालांबाय आरो बेबायदिनो जोंहा दा ट्रेक्टर आरिफोर गोबां ओंखारनाय जाहोनावहाय माने जोंहा ट्रेक्टरजों खालामनानै जों गायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो जोंङो जेब्ला बेखौ जोंङो माइखौहाय गायो। अब्ला जोंङो बेखौ गायनानै दोनो। दा बेफोरबायदिनो जोङो अक्ट'बर बा नभेम्बर समावहाय जोंङो बे माइखौहाय जोंङो हानो मोनहैनाय जायो आरो दा बे समावहाय जोंङो माने मेसिनजोंनो हानाय जायो आरो दानि समावथ' माने गोदोनि समाव जों आखाइजों हायोमोन। नाथाय जों आखाइजों हायोबा गोबाव गोबां सम लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो जोंङो मेसिनफोरजों हानायखौ जों नुनो मोनो दानि समावथ' माने दायरेग मेसिनजों हानाय लोगो लोगो बे मेसिनानो माने दडाइरेक्टै माने मारा होलांखानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेबायदि जोङो मेसिनजों हायोब्ला माने जोंहा गोबां खामानिफोरखौबो जोङो उननि समफोरावहाय मोनफिननाय जायो आरो। आरो दा जोंहा माखासे मेसिनफोर दंबावो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा हा हखांनायनि उनावहाय जोंङो बेखौहाय मेसिनजों दुंग्राजों जोंङो मारा होनायखौ जोंङो नुनो मोनो। मानो होनोबा दानि समावथ' माने बिगियानारि जुगा जाहैबाय नंङा होमबा नोंथां? दा बेखौहाय जोंङो माने मेचिनजोंनो हाननायखौ जोंङो। फसलफोरखौहाय थिखांजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो बेबायाददिनो माने गोदोनि बायदि माने बेफोर मादा होनायफ्रा माने गोबाव समसिम लाया आरो खम समनि गेजेरावनो माने गोबां बुरदा माइफोरखौहाय जोङो हानो हायो बा जोंङो बेबायदिनो मारा होनो हायो आरो दा मेचिनजों मारा होयो। अब्ला माने गोबां मोजाङै स्र' स्र'यै माने जोंहा माइखौ मोननो हायो आरो जिहेथु बेवहाय बाला अन बेाय जोंङो बेखौ जेबोखौनो मोननाय जाया दा बेफोरबायदि मावनाय जायो आथिखालाव। दा नोंथांङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जिहेथु आबाद मावनाया नोंसिनिथिंजाय। माबायदिहाय मावनाय जायो बेफोरखौहाय।
नोंथांनि बुंनाया थारैनो नोंगौ बेफोरबायदिनो नोंथांनिनाय बाददिनो नोंथांनि साइमेन्जों बा नोंथनि ओनसोलजों जेरै मावो बेफोरबायदि बेनो जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो आरोना आरो गुबुन बोथोराव। जुदि नायोबा जोंङो मेसें बोथोराव हमना लायोबा जेरै दालि फोयो, बेसर फोयो लोगोसे ज दा बेजों लोगोसे माबावबो सबाय फैयो। नंङा बान्था आरो बेफोरबायदि फरायनायजों लोगोसे जोंङो मा ओ आबाद मावनाय होननानै बुंङो बेखौ बुंना लानो हायो आरो। जेरै जोंङो बेसर हमनायनि बोथोराव जोङो साननानै लायोबा एबा हमनानै लायोबा बेथ' गोरानायो। हायाव जानायलाय बेखौहाय सिगांनो गोरान हाखहाय मा सिगांनो मोजां माबानानै लायो आर ना मोजाङैनो फोमोनानै लायो आरो बेजों लोगोसे बेखौहाय फोनाय जायो आरोना। फोखांनायनि उनाव बेखौहाय बेफोरबादिनो ओ दान मोननै मोनथामहालागैनि उनाव बेखौ फुनानै बेखौहाय ओ लानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेनि उनाव बेखौहाय बस्थायाव सोनानै जारिमिनाव लाबोनानैहाय माने जोहोराव फानफैनानै बेफोरनिफ्राय माने थाव बायदिसिना बुथुमना लानाय। बे खौ जों नुनो मोनो आरोना आरो जाय ओनसोलाव बे माबा आबादारिया बेखौ फानदों बियो गोबां रां आरजिनो हायो बिनि उनाव जाय फालांगिया बेखौ लाबोनानैहाय बेफोरबादिनो दारिमिनाव सो होननानै लुबैदों अब्ला बेबो गोबां रां खामायनो हायो आरोना आरो दारिमिननि मानसिफ्राबो गोबां रां खामायनो हायो। मानो होनोबा ब थावन बेसरनि थाउावाथ' जोबोद मोजां ओंख्रि जाजायो नङा होनोब्लानो थां बेखौ जों मानसिफ्रा बयबोबोाहायो आरोना थिग बेफोरबादिनो जेरै बेनिफ्राय लाबोनानै बेखौ पेकेट एबा प्लास्टिकआव मोजाङै केजि हिसाब ग्राम हिसाब सुनानै बेखौ गामि ओनसोल बा गुबुन गुबुन जायगायाव फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेफोरनि अनगायै जोङो नायोब्ला आरोबाव जों दालि दालिखौबो जों मेसें बोथोराव फैयो दालिखौ जों मेसें बोथोराव जेरै फोदोंमोन बेसरावखौ जेरै फोदोंमोन बेफोरबादि फोनानैहाय बेनिफ्राय जोङो जेब्ला रा मोनो अब्ला फुनानै मोसौनि गेजेरजों बेखौहाय मारा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरोना बेखौ आलदा आलदा खालामनो थाखाय आरो बे ट्रेक्टरजोंबो होनायखौबो जों नुनो मोनो थिग बेफोरबादि खालामनानै बेफोरखौ आलदा आलदा खालामनानै फनाय जों नुनो मोन आरोना बेफोरबादिनो फाननानै जोङो जेरै जा-जायो ओंख्रि नाथाइ गामि ओनसोलनि बेफोरबायदि खनाया मोनसे रासायनारि गैयै मोनसे ओ हानिफ्रायनो मोनसे हासार गोनां जानायलाय बिनि बियो मोनसे केमिकेल गोनां गैयि जानायलाय माने जों जिबनाव जायोब्लाबो जों जेबो माने ओ जेंना सोमजिया आरोना। थिग बेफोरबायदिनो आरोबाव जों नायोब्ला गुबुन सबायफोरखौबो जों बेफोरबायदि फोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो सबबायखौथ जों बयबो जायो सबायखौ जोंङो जा फोनानै जेब्ला जा बेखौ मोजाङै देग्लिनानैह एबा उनग्लिनानै अन्थाइनि गेजेरजों बेखौ फिसा फिसा खालामनायनि जाउनावहाय बेखौहाय मा साम'फोरजों जायो जों जेरै दाउफोरजोंबो जायो नङा होमबा नोंथां गोबां रोखोमनि फ्रि बेदरफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो जोङो नि अनगायै जोङो आबाद जायखौ होननानै बुंनो हायोब्ला जों गयखौबो जों आबाद होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
गयफोरनि गेजेरजों जोङो मा बोसोराव खेबसेखौ जों फिथाइखौ मोनो जुदि सासे मानसिनियावहाय जुदि ओ द। जि बिगासो बानिफ्राय जि बिगासो हा दङब्ला हायाव जुदि गय बागान दङब्ला बियो मा? गोबां रां आरजिनो हायो आरोना दानि समावथ' गयआ बिराद दाम नङा होमबा। गयनि गेजेरजों मानसिफोर नोगोर सोहोराव लाबोनानैहाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जाग्रा बेसाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जेरै हमना लायोबा सिखर ओ सिगनेसार केपि बिमल बायदि बायदि रोखोमनि बानायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गय गोरानाथ' गोबां दाम जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। गोबां मानसिफ्रा जायो आरो जोंनि नर्थ इस्टआवनो गया गोबां बांसिनखाय माने गुबुन गुबुन जायगायाव गैयिखाय जोङो बे जोंनि माने जोंनि आसामनिफ्रायनो बांसिन लांनायबाय नुनो मोनो आरोना। नङा होमबा नोंथां? आरो गुबुन बेलायाव जों नायबावोब्ला आरोबा गयनि अनगायै जोङो आबादखौ नायबावोब्ला जोङो मा ओ मेसें बोथोराव जोङो ओ लाफा फोयो लाइ फोयो रो ओ बेफोरबायदिनो मुला फैयो दुनिया फैयो अल कबि बान्दा कबि। आलु गोबां रोखोमनि आबाद फोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो टमेट' फोनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ माने ओ जाग्रा बेसाद मेगं थाइगं खालामनायजों लोगोसे जोङो मा इफोरनिफ्राय जों गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेरै आलुनिफ्राय बियो मा सिप्सबो बानाय जायो। बिजों लोगोसे जोङो ओंख्रिबो जाजायो रुनानैबो बाथोनबो जाजायो आरो सोरबा ओरैनो मेनानैबो जायो नङाबा नोंथां? बेफबादि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो आलुआथ' गासिबजोंबो ओंख्रिजों जानायखौ नु नुनो मोनो जेरै बोरमाजोंबो जायो। दाउजोंनो जाजायो आरो बेफोरो मा गोबां गोथाव जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। नङा होमबा नोंथां? आलुआथ' मेसेंनि मोनसे फिथाइ एबा ओ बियो मेसें बोथोरनि मोनसे आबाद जानायलाय बियो मा गोदै जाया आरोना मोजां जायो आरो जोङो लाफाखौबो नायोबा मा लाफाया मोनसे ओ नाथुरफोरजों जानो मोजां मोनजायो। नङा होनबा नोथां? बेखौहाय थाव होलासिन बेफोरबायदि रुनानैनो मोजां जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेखौ फोमोनो थाखाय फास मिनिटबो नङा। होनबा नोंथां? बेखौ बा मिनिटबो नाङा होनब्लानो फोमोननो हायो। आरो बेफोरनि अनगायै जों नायबावोब्ला ओ अलकबि बान्दाकबि बेफोरो मोनसे ओ बेफोरबायदि आलुजों जाजानाय आरो भाजा जाजानाय गोबां माने बियो मोनसे मेसें बोथोरनि आ जाग्रा जामुं जानायलाय जोङो बेखौहाय जानायखौ नुनो मोनो आरोना। ओ होनबा नोंथां जोंनि समाबो जाबाय। दोनथ'लायनायसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां औ।
औ।